औ खोनादों नों
औ नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों मोनसे खोथा सावरायनो सो हरदोंमोन नोंथां
औ नोंथां
औ सावरायजागोन ना नोंथां
औ सावराय जागोन नोंथां
ओ अम नोंथांखौ आं जेनेबा अनला ओंख्रिखौ माबायदि सङो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा
औ हागोन नोंथां
हेलौ नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
औ अनला खारैखौ माबायदि सङो एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां अनला ओंख्रिखौथ' गासैबो बर'फोरनि गेजेराव गुबै ओंख्रियानो जाहैबाय अनला ओंख्रि नङा होनबा नोंथां
औ
अनला ओंख्रिखौथ' गासैबो मोजां मोनखायो ओ अनला ओंख्रिखौ संनो थाखाय जोंङो गिबियावनो नांग्रोगोन माइरंखौ दैयाव दसे सम गुरै जानायनि सोमना दोननांगौ ओ दोननायनि उनाव बियो गुरै जाबा बेखौ ओ उवाल एबा दिंखियाव देना लाग्रोनांगौ लाखांनायनि उनाव ओ संनो थाखाय जों गिबियावनो सारायाव दै होनानै बेखौ फुदुंना लाग्रोनांगौ दैया जेब्ला गो गोदोवो बे गोदौनाय समाव ओ अनला देना लानायखौ साबस्रि साबस्रि आखाइजों साबसिरि होनांगौ होनानै बियो ओ जेब्ला गोदौओ गोदौनाय समाव ओ खारै रो सिखौ होथारनांगौ। खारै रोसि होनानै बिदिनो रं एबा मस्ला मस्लि होनायखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो नुनो मोनबोआखै नोंथां।
औ औ
बेखौ होनाय होनायनि उनाव गंगार दुन्दिया एबा हाइजें बिदि दुन्दिया होनानै संख्रि बानलु देना होबोनांगौ।
औ औ
बियो ओ बिदिनो मोनो नोंथां बेखौ ओ गासै ओ खहाब थावना ओंख्रिजोंनो होदेरना संना जानो हायो नोंथां।
औ औ
अनलाजों दाउ
औ औ
जोंना अनलाजों सबाय दाउ अनलाजों सामु
औ
बासिगि बिबार आरो अनला जों सेवालि बिबार अनलाजों ओ खाय उ खायला फिथाइ
औ
लाइ फाख्रि अ अनला जों मुत्रु बिबार अनलाजों गाम्बारि बिबार बायदि बायदि बि ओ रोखोमनि जानाया ओ संनानै जानो जानो हायो नोंथां
औ औ
बर आइजोफोरा अनला ओंख्रियाव अनला ओंख्रि संना जानायाव गोदोनिफ्राय फायनो आखा फाखा
औ औ
ओ बुहुमावनो बुहुमनि मादावनो मिथिजानाय बरनि गुबै ओंख्रियानो जाहैबाय अनला ओंख्रि नोंथां ओ गोदो गोदाय आजै आजौ मोननि समनिफ्रायनो अनला ओंख्रि संना जानायखौ खोनानो मोनबोदों एबा दा सिम्बु बरफोरा अनला ओंख्रि संना जानायाव अ जों नुगासिनो नोंथां बे अनला ओंख्रिया बरफोरनि एबा बर हारियाव एंगारनो हायै मोनसे
औ
गुबै आरो खहाबथावना ओंख्रि नोंथां
औ औ
खौ बर हारिनि गेजेराव संना जानायखौ नुनो मोनबोगासिनो आरो
औ
संना जानायाव ओ बेनि बर बर अ बि बरनि जागा ओनसोलाव गुबुन हारिफोर थानाय नुनो मोना होनबा नोंथां ओ बिसोरबो बेखौ नुनानै गुबुन हारियाबो संना जानायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो ओ बर' आइजोफोरा गोदोनि फ्रायनो अनला ओंख्रि
औ
जों होदेरना गोथाव एबा खाहाबथाव जागोन बेखौ ओ थारैनो मिथिगौ नोंथां अ औ नोंथां बेखौ बर' आइजोफोरा मोजाङैनो मिथिगौ
औ औ
जोङो बिदिबा नोंथाङा अनला ओंख्रि खौ माजों गोथाव मोनो बेखौ मारै सङो बेखौ माजों गोथ थावमोना बोरै सङो बेखौ फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां ओम थिग नोंथाङा बुंनायबायदिनो अन ला ओंख्रैखौ बिब्दिनो जोंनि गामि ओनसोलाव नोंथाङा बुंनाय बायदिनो संलाङो नोंथां उम ओ थिग बेबायदिनो जों अनला ओंख्रिखौ संनो थाखाय ओ जों गिबियाव माइरं एसे लाग्रोनांगोन नङा होनबा नोंथां औ माइरंखौ जोङो बारा बुरजाबो लानाङा एसे खम बिबांनि लानांगोन थिग बेबायदिनो जों ओ माइरं एसे लानायखौ जों मायबा मोनसे आइजें ओ फोराव एसे सोमनानै दोनो ओम जाहाथे माइरंआ एसे रुइनायनि थाखाय ओ थिग बेबायदिनो बे ओ माइरंखौ देनो थाखाय जोङो ओम गिबियावनो बे दैनिफ्राय बोखांनानै जोंनि माया ओ मायाव मोनसे आयजेंआव एसे फो फोराननानै दोनो जाहाथे दैया एसे सर सरनायनि थाखाय ओ बे ओ एसे माइरंआ रान ओ बोला बेखौ जोङो ओम थबसि ओ दिंखि नङाबा उलार नङाबा मेसिंफोराव देयो आरो नोंथां ओम ओ थिग बेबायदिनो अनला ओंख्रिखौ संनो थाखाय जों गिबियावनो ओ सारायाव दै लानानै जेन'बा जों बे दैखौ गोदौ होनांगोन ओम ओ बिदिनो दैया ओ गोदौब्लासो जोङो बे देना दोननाय अन गुन्दैखौ जोङो बेयाव सास्रो सारस्रो होनांगोन आरो नोंथां ओ थिग बेबायदिनो बेखौ जोङो ओ बिदिनो खेबसे लागायैनो जोङो लुनानैबो मोन अन गुन्दैखौ ओ जों बिब्दि होआ जोङो एसे सारस्रो सारस्रो होयो जाहाथे बे अन गुन्दैया ओम गथा गथा जानानै थाया आरो नोंथां।
थिग बेबादिनो बेयाव ओ जोङो ओ जानां गौ
हेलौ नोंथां
दा नङाबा अमा बेदरखौ जों होनो थाखाय बेखौ एंफ्रामना लायो नों
हेलौ नोंथां मोजाङै खोनायाखैमोन बुंफिननो हागोन ना नोंथां औ औ दासो खोनादों नोंथां औ खोनादों नोंथां बुंफैनो हागोना नोंथां
ना नङाबा अमा बेदर खुन होनो थाखाय जों एवफ्रामना लाग्रोयो नङा होमबा नोंथां औ बे मैगङा ओ गोदौबा अनला खारिया गोदौबा जों बेयाव उम गोदौबाय थानाय समाव एवफ्रामना दोननायखौ जोङो होयो आरो नोंथां ओंख्रियाव औ थिग बेबायदिनो संख्रै खारैफोर नांनायनि उनाव जोंनिया मैगङा मोनो आरो नोंथां उनाव औ बिब्दिनो जोङो अनला ओंख्रिखौ गोबां ओ गोबां ओ रोखोमनि संना जानो हायो जायखौ जोङो मुलाखुथि होनना बुङो बिब्दिबो संना जायो औवा गाज आरो बासिग्रि बिबार बिदिनो ओ अनला फाख्रि बिब्दि संना जायो आरो नोंथां। औ खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
ओ थिग बेबायदिनो जोंनिया बर' हारियाव जायखौ बुङो जोङो हाथा खुरनाय एबा थासुनि होनना बुङो ओ नोंथाङाबो जानो हागौ मिथिखागौ।
औ मिथिगौ नोंथां।
बेयाव जोंनिया बर'फोरनिया बे हाथा खुरनायाव जों बेयाव अनला खारैजों दाउ बेदर बेयो संनायनि नेमखान्थिया दोंखायो। मानोना जोंनिया बे हाथाख ओ खैना गोदान एबा हिनजाव गोदानखौ ओ संनो होननाय नेमखान्थि दं। बे संनो होनायाव एयाव जेनेबा गामिनि जा रायजो राजाफोरखौ संनानै जाहोनांगो आरो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
ओ ओ थिग बेबायदिनो ओ आघोन मांखो जि आघोन मांखोआव बे आघोन मांखोआवबो जोङो माइ गोरलै एबा माइरं गोरलैनि ओ थोगि होनो थाखाय बेयावबो जोङो उम बेखौ बे अनला खारैखौ जोङो ओ जेन'बा सबाय एबा ओ दाव सबाय दाव बेदरफोरजों जोङो संनानै बे आघोन मांखो पुजाखौ जोङो बिदिनो बारहरो बारहरो आरो नोंथां। औ ओ नोंथांमोननि गामि एबा ओनसोलाव बिदि हाबा एबा बिदि आगोन मांखो बिब्दि बिब्दि माया मोनसे फुजाफोराव बेफोर अनला खारानायखौ बाहायो नामा नोंथां, एसे फोरमायनो हागोन?
औ नोंगौ थारैनो बाहायो ओ मानोना बियो ओ गोदो गोदायनि समनिफायनो ओ सोलिबोनाय मोनसे नेमखान्थि नङा होनबा?
औ औ नंगौ।
खायनो जों नुनो मोनग गासिनो बिदिनो ओ माइरं गोरलै होनाय समाव ओ बेखौ बाहायनाय जायो। आरो हाथासुनियाव अ बिखौ नांथारगौ ओ नेमखान्थियानो दं दङ नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नगौ।
हाथासुनियाव बेखौ खुरना होनाय नुनो मोनो।
औ।
बिदिनो ओ बायदि बायदि ओ बिदिनो बर'फोरनि ओ बिदिनो फोरबोफोराव बो जोङो होनायखौ जोबोद नुनो मोनबोदों नोंथां।
औ औ ओ बेनिफ्राय नोंथां बे खारै खारैखौ माबायदि बानायनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा नों
औ हागोन नोंथां ओ खारैखौ ओ थालिर ओ थालिर बिफांनिफ्रायबो बानायनाय जायो। आरो बिदिनो ओ बे सर ओ ओम बेसरखौ नाखांनायनि बि ओम बिनि जिगाबजोंबो बानायनो हायो नों थां।
औ औ
बि उम मैथ्रु बिफांजों बिफांनिखौबो बानायनो हायो। ओ थालिर थालिर बिफांजों बानायो ओ थालिर बिफांनिफ्राय बानायोबा ओ बिखौ ओ दान फायना लाग्रोनांगौ। दानफना लाना बेखौ औ गुसुं गुसुं हास'ना लानांगौ। हास'ना लाखांनानै बेखौ ओ लांदां जागा एबा बिदिनो सान्दुं नांनाय जागायाव ओ लाना थांनांगौ दोननानै बेखौ सेखाजों ओ गोबा गोबा बेखौ सान्दुुआव थाब राननायनि ओ बेखौ होनांगौ होनानै रानबा बिखौ ओ बुथुमनानै सानदुजों रानना बुथुमना ओ रानखांबा बेखौ बुथुमनानै अर अरजों सावो। अरजों सावनानै बेखौ हांगार जानायावलासे सावथाबो सावनानै बेखौ ओ जाखांनानै हांगारखौ ओ उनाव बुथुमनानै मो जाङै बुथुमना दैजों साबस्रि साबस्रि बेखौ
औ
ल-लगायो लागायनानै बियो जे-जेब्ला आमथाम आम था जायो अब्ला बेखौ ओ फोयाम एबा दिदोम थानाय जागा ओ मुवा बेसादफोराव दोननाय जायो नोंथां। ओ बेखौनो मैगंफोराव दै होनानै सरनाय ओ ओ बेखौनो बेसाद ओ जायखिजाया मोनसे आयजेंआव ओ
औ
थाखाय खारै नांगौ जायोना नोंथां।
औ औ नंगौ
आइजेंफोराव सायाव बिखौ सिङाव मायाबा मोनसे बियो सोरखिलांनो हानाय दै बिनि रोसिया बिदैयासो फसिलांनो हानाय बे बुस बुस्थुखौ मुवाखौ होनांगौ होनानै बेनि उनाव बे खारै बिगाबखौ ओ जोङो सावना लानाय बानायनानैखौ होनांगौ। होनानै बेयाव दै होबाय सायाव आइजेंनि सायाव
औ
दै होनानै सिङाव ओ बियो सोरखि बुयो सोरखिबोनाय बे बिदैखौनो ओ बे रोसिखौ मेगं फोराव खारै खारदै खारै बिदि अनला सबायाइ ओंख्रिफोराव होनाय जायो नोंथां
औ ओ बिदिब्ला ओ नोंथां जोंनिया समाबो जा फैबाय नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
अ दे बिदिब्ला नोंथांजों अनला खारैनि बागै सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथां
ओ नंगौ नोंथां
औ दे बिदिब्ला नोंथां बेखिनियावनो दोंन
औ दे बिदिबा औ गोजोन्थों नोंथां।